हेलौ नोंथां
अ' खोनादोंदे नोंथां बुं
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय
औ नोंगौ थारैनो नोंथां आरो नोंथांनिसिमबो औ जाहाथे नोंथांसिमबो आंनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि जाहाथे गाहाम हामब्लायनाय जासिगाहरनाय थाबाय नोंथां औ दे अब्ला नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों?
औ नोंथां आंनि कल खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं मोनसे आयदानि सायाव नोंथांनिसिम फोरमायनो नागिरदोंमोन आरो आं नोंथां माने फोरमायजानो लुबैदोंमोन औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां फोरमायगोन नोथां
औ अब्ला जोंनि बर' हारिनि बैसागोनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ दे अब्ला दे औ दे बैसागुनि बागै
होमबालाय बेखौनो लानोसै नोंथां ना? बैसागुनि गिबि साना जाबाय मोसौ बैसागु नोंथां खोनादोंना नोंथां?
औ औ खोनादों
बैसागुआ फोरबोनि गाहाय बाहागोफोरनि गेजे जेराव मोनसे मोसौ थुखैनायखौ एप्रिलनि गेजेराव सैत्र दाननि जोबथा सानाव एबा संक्रान्ति खालि फालिनाय जायो मोसौ मैसो फालिथायनि सानाव बर'फोरा माखासे नेमखान्थिफोरखौ फालिनानै गासैबो मोसौ मैसोफोरखौ दैमायाव थुखैनो थाखाय लांनाय जायो नोंथां मोसौ मै सो थुखैनायनि थाखाय माखासे मुवाफोरनि गोनांथि जायो बेनिखायनो बे बेसादफोरखौ मोसौ मैसो फालिथायनि सानसे सिगां बुथुमनाय जायो बेफोर बेसादफोरा जाबाय माखा से बिबार थामिनहा खा-खात्रि बिबार मो-मोखोना बिबार दिगलिथि लावथि, रायदों, लाव, फान्थाव गोरान आरो बायदि रोखोमनि बिबार बे बिबार फिथाइ बुथुमनायजोंनो माला बानायो आरो गास
औ नंगौ नोथां
मोसौ मैसोनो माला गानहोनाय जायो नोंथां गोसोम हांगार आरो बिसोरनि थावजों गलायनाय बिसोरनि थावजों गलायनाया गोस सोम गाबखौ बेंखन महरनि फोथा थुयो आरो बिनि उनाव मोसौ मैसोफोरा दिगलिथि लावथिजों लासै लासै बुनानै मोसौ गलिनिफ्राय हगारनानै जों लांनाय जायो आरो नोंथां बे समाव मोसौ गुमग्राफोरा दोंसे मेथाइ रोजाबो बे मेथाइखौ गाहायाव नोंथां नोंथाङा एसे फोरमानो नोंथां आ एसे फोरमानो नोंथां जाहाथे बे मेथाइखौ नोंथां बेसोर बिसोर बुङो जाहाथे मेथाइ खननाय जायो आरोना बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा नोंथां बिमानि खिथिर बिफानि खिथिर नोंसोर जागोन हालुवा गिदिर बिमा गायदे बादि दा दाजा नोंथां बिफा बलद बायदि दा जा आरो बारि खनानि एम्बु बंला बेबादि जा गिदिर जांगिला नोंथां बर'फोरा बैसागुआव गोखा गोखै मैगं थाइगंनि ओंख्रि जानायनि नेमखान्थिबो खालामो नोंथां संक्रान्ति सानखालि खालामनाय जायो बायदि रोखोमनि मैगं थाइगंफोरखौ गं बेलासिनि समाव हाग्रानिफ्राय बुथुमनाय जायो आरो बेफोरखौ बेदरजों आरो ओरैनोबाबो संना जानो हायो आरो जों उनाव
औ नंगौ नोंथां
बायदि मैगं थाइगंफोरखौ बुथुमनानै मोनसे जुनिया ओंख्रि संनाय जायो नोंथां जायखौ गोखा गोखै खाजि हानाय होनना बुंनाय जायो बेनि ओंथिया फोरमायोदि नों गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय आरो बायदि रोखोमनि बेराम आजार बेराम आजार जानायनिफ्राय रैखा मोननाय जायो होनना बुंनाय जायो आरोना नोंथां आरो नोंथां दंबाव नोंथां बैसागुनि नैथि सानखौ जाहाथे जोङो मानसि बैसागु महरै फालिनाय जायो नोंथां
बर'फोरा मोनसे दोरोङारि गाननाय जोमनाय दं जायखौ बर' आइजो फोरा बानायो बैसागु फोरबोआवबो बिथांमोनहा गावसोरनि दोरोंङारि गाननाय जोमनायखौ गानो बैसागुआव बर' हौवाफोरा गामसा आर'ना आर'नाइनि गस्ला बाहायनाय जायो नोंथां सरासनस्रा सासनस्रायै गामसाफोरा गोथां गोमो आरो गोबां गाबनि जायो बर' आइजो फोरनि दख'ना गानो बेयो बायदि रोखोमनि दिजाइनजों लोगोसे गोजा गोमो गलाफि गोथां गाबनि जानो हागौ नोंथां गासैबो बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला उन्दै गेदेर बयबो देलायगोमाखबायो रंजानाय बाजानाय फालिनाय जायो नोंथां बेखौ दुसिन देरसिनखौ खुलुमनानै बोर लायो गामिनि सुबुंफोरा बोराय बुरै लाइमोन आरो गथ'सा महरै मोसानायनि थाखाय आलादा आलादा हानजायाव थायो नोंथां साफ्रोमबो न' न' थांनानै द' पेम्पार जाफिं जथा औवानि थरखा खाम गुंगोना आरि लानानै बैसागु रंजानायावनो बायदि रोखोमनि मेथाइफोर खननाय जायो जेरै मिथिंगानि मेथाइ सेंग्रा सिख्लाय एदावलायनाय दुखु दुखु दाहानि मेथाइ बिगुमै बिबोनां जंखायलायनाय बिहाव बिहामजो एदावलायनाय बिब्दिनो नोंथां
औ
आरो रंजा बाजायै फालिनाय जायोखायनो बे बैसागु रंजालि बैसागु रंजालि बैसागु होननानै जों बुंनाय जायो नोंथां
औ
अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होना नोंथाङाबो नोंथाङा अब्ला एसे मानिबा मानिबा आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां बाहाय
औ अब्ला आंबो। नोंथां अब्ला। आं फोरमायनोसै नोंथां।
अ फोरमायदो नोंथां।
औ बैसागो होनोब्ला बे मोनसे आसाम नाङैनो मोनसे खुंजानाय मोनसे हारियारि फोरबो आरो नोंथां। जायखौ जोङो। बैसागखौ गासै जोङो। स्नि‌सान खुंनाय जायो‌ आरोना नोंथां जेराव जों गिबि एबा गिबि बैसागो नंङबा एबा से खालखर खालि जोंङो मोसौ बैसागो खुंनाय जायो। नोंथा। बैसागोआनो। बा दैमायाव बायदिआव लांनाय जायो ना आरो नोंथां। जयाव जोङो मोसौ। खौ थुखैनाय उनाव जि। जों खालामनाय नेमखान्थि बफोर। दा दहै बुंलांबायसै जेरै जोंनो। दिलि लिटि मोखना बिबार थारै। थाराय। लाव बायदिखौ जोङो। फथिना एबा। मोसौनि बोरमानि। बायदि न'नि आरि माला बानायनानै।
अ थारैनो नोंथां।
आरो नोंथां बुंनायबाय सानो जोङो मोसौ थुखैनाय समाव। एबा जोङो मोसौ थुखैबाय थानायाव दिग्लि दि बिलाइजों जों बुनानै। गान एबा मेथाइ रोजाबनाय जायो नोंथां। जेरै लाव जा। फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै। बिमा गाइदे बायदि दााजा। बिफा बरलद।
अ नों सारि दां।
बिब्दि थिखैखांनायनि उनाव जोङो मोसौनो। नोंथांमोननाय बायदियानो बेसरनि थाव आरो। बेसरनि थावजों हांगारजों गलायनानै। बेंखन महरनि फोथा। होनाय जायो आरो नोंथां औ जायखौ औ जायखौ। गोदोनि। मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ अरनबारि एबा हाग्रायाव गुमनो लाङोब्ला जाहाथे। जे मोसा मुफुर सियालफोरा बिसोरखौ नुनानै बागदावथों होननानै। बे फोथाखौ फोननाय जायो आरोना नोंथां। औ आरो। बेबायदिनो। जेराव जोङो गिबियावनो दुगैस्रां। दुगैस्रां लोबस्रां जोङो गस्ला गोदान एबा गामसा। गामसा गोदान बायदि गाननाय जायो आरोोना नोंथां जेराव आइजोफोरनि थाखाय। गोमो गाबनि दख'ना गोजा गाबनि गस्ला आरो आर'नाइ फास्रा बायदि लानाय जायोना नोंथां बिब्दिनो बर' जेनबा जों बिब्दिनो जेनबा सेंग्रा एबा हौवाफोरनियावबो जेनबा आर'नाइ गोनां गामसा जेखौ जोङो बड'लेण्ड गामसाबो होनना बुङो नोंथां। बेखौ गाननाय जायो औ आरो आर'नाइ गोनां गस्ला आरो गोदनाव आर'नाइ लानाय जायो आरो नोंथां
अ दा नोंगौथार नों
आरो लानो उनाव जोङो बयबो ज' ज'यै मोसा एबा मोसानो थांनो जोङो बयबो गामिनि बे बेन्थ' नङाबा गामिनि सेंग्रा सिख्लाफोरदों ज' ज'यै थांनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि सिगां जोङो बैसागु मोसानि थांनायनि सिगां जोङो गेदेर खौ मान होनानै उन्दैखौ अननानै जोङो मोनसे आय नियम माने बे मोनसे नियम बा बानाय जायो औ जेराव जों गोदोरखौ खुलुमो एबा औ बिदिनो आरो नोंथां औ मा औ नंगौ नोंथां औ बिदिनो जोङो ज' ज'यै मोसानो थाङो आरो नोंथां
अह नोंथां
जेराव जोङो खाम सि फुं ज'था सेरजा गंना जाबस्रिं थ'रखा बायदि लांनाय जायो नोंथां। औ आरो नोंथां बुंनाय बाय जेनो जेनबा जोङा बैसागुआव गोब बां मेथाइ खननाय दं ना आरो नोंथां जेराव दइ उम जेराव नोंथां बुंनाय बायदिनो ओ बिगुमै बिबोनां ए दावलायनाय सेंग्रा सिख्ला एदावलायनाय औ बायदि आरो नोंथां आरो जोङो मोसाखांनाय उनाव उम अ जेनबा जोङो स्नि सान मोसाखांनाय उनाव जि मोस खानानै मोननाय जि माइरं आरो रां आरो रांथां बेखौ जोङो सौजैनो
जहैनौ अ नोंगोथार नोंथां
अब्ला जेब्ला जेनबा नोंथाङा जेबा सेंग्रा सिख्लाजों थांदों एबा गामिनि बोराइ बेन्थर थांदों बायदि आरो नोंजा जोङो जोबखांनायाव जोङो बयबो ज'यैनो मोनसे लावखार ओंखाम जानाय जायो आरो
अ नों थारैनो ना थारैनो
मानो होनब्ला बेखौ जोङो जोंनि बैसागु बोथोरखौ जोंनि दुखु सुखु
अह जाहाथे अह नोंगो सार नोंगो नोंथां जाहाथे गोदान बोसोराव जायो ना नोंथां औ थार नोंथां
औ जाहाथे गोदान बोसोराव रावबो एना एनि दाजाथों होननानै बिदिनो आरो नो ज'य ज'यै मोसानानै जोङो मोखां नायलाय नायलाय एबा खेबसे ज'यैनो जोङो लावखार ओंखाम जानाय जायो ना आरो नोंथां नो
जोंनि गोदो गोदायनि आबै आबौमोनानो जिहेतु बेखौ फालिबोबाय थाबाय जेब्ला जोंबो अब्ला फालिलांनांसिगोन नोंथां जाहाथे जोंबो आरो अह बिदिनो फालिनांगौ आरो जोंबो उन्दैफोर खौ बिब्दिनो जोङो सिखायलांनांगोन नोंथां जाहाथे बिसोरबो बिदिनो फालिलांथों अ नोंथां अब्ला नोंथां नोंथांनिसिम जाहाथे गोजोन फुंबिलिनि जाहाथे नोंथांनिसिम सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाङा जाहाथे सावरायलांबाय जाहाथे बुंनो गोनां बुंनायखौ नोंथाङा आं जिहेथु सोंनायखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ अब्ला जोंनियाबोथ' टाइमा एबा समा जाबाय आरो नोंथां। औ नोंथांनिसिमबो गोबां बाथ्रा मिथिना आं जोबोद गोजोनाय मोनबाय
औ नों जादोंल' दे अब्ला गोजोनथों नोंथां औ गोजोनथों